खोनादों ना नो थाङा औ औ नोंथाङा दायो ओ फ्रि दङना नोंथाङा दायो?
औ दङ नोंथां दङो।
नोंथांजों होमबा मोनसे टपिकनि सायावसो ओ खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांनो सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायजायो दे।
औ औ जोंनिया ओमबाथ तिकआ जादों जोंनिया बर'फोरनि माने ओ
फामखौ जोङो माबायदि बानायो आरो गोदोनि समावहाय माबायदि बानायोमोन आरो दानि समावहाय माबायदि बानायोमोन बिनि सोमोन्दै नो थाङा फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ नोंगौ नोंथां खोब मोजां बाथ्रा उम नोंगौ जोङो नाफामा जायो बेलाय जोंनि बरनि मोनसे ओ होनो जाग्रा मुवा बा जोङो नाफामखौ जानो थाखाय जों मो मोजां मोनो बा जोङो नाफामखौ खोब मोजां मोनो आरो ओ नाफामखौ माबायद दि बनायनाय जायो होनोब्लाथाय जोङो गिबियावनो नाखौ जोङो ओ फोरानगोरनानै लाग्रोनाय जायो बा जोङो नाखौ हमनानैब्लाबो जोङो माने आरामसे नआव लाबोनानै सानद्रियाव जों फोरानफैगोरो बिनि उनाव जोङो बा जोङो देयो। बा जोङो उवालफोराव देयो बिदिनो माखासे जि माबाफोराव देनो हायो बे देनानै जों नाखौ लागोरो जोङो नाखौ बिदिनो मालाबा समाव गावनो हमनानै जोङो नाखौ लाबोयो बिनि उनाव जोङो अबेयावबा जों जुदि नों जोङो नाख खौ हमनानै मोनाब्लाथाय जोङो सोरनिबा बा एफा बा बेफारिफोरनिफायबा जोङो बायनानै लाबोयो बिनि उनाव जोङो देयो जोङो जुदि मा होनो नाफाम बनायनो थाखाय जोङो माखासे बे होनो गोनांथि गोनां जायो जेरै जोङो थास'खौ जोङो हानानै से होनाय जायो बिनि उनाव जोङो माखासे बेयानो बायदि बायदि मामफोरबो होफानाय जायो आरो दै बेयाय माने नाफामाव ओ जोङो गोदो बांसिनै जों नुनो मोनोमोन जोङो नाफामखौ माबायदि बनायो बा जोङो नाफामखौ माबायदियाव सोनानै दोनोमोन बा जोङो बांसिनै नुबोदोंमोन आरो उन्दै समाव जोङो ओ औवा औवा हासुंखौ हानानै बा औवायाव जोङो बै औवा हासुङाव जोङो नाफामखौ देनाय नाफामखौ बा नाजों देनानै नाफाम बनायनायखौ नारसो नारसो सोनानै दोनोमोन नाफामखौ बा जोङो बिदिनो गोबाव समहालागै बे खौ जोङो औवा हासुंआव सोनानै दोनोमोन आरो नाफामखौ मा होनो जोङो इदिनो मास मोनसेयालागै बा मास मोनथामालागै बा मास मोननैयालागै जोङो औवानि बा औवा हासुङाव सोनाय दोननानै नाफामखौ जोङो दोनोमोन बिदिनो माखासे समाव बिदिनो जोङो बे नाफामखौ बनायनायखौ जोंङो फानहरोबो बा न'आवबो जायो बिदिनो नाफामफोर मालाबा समाव किजि किजियावनो बिदिनो आदस नयस एक हाजार बिदि जायो आरो नाफामा आथिखालावबो बेबायदिनो जायो गोदोनि समाव एसेबां दाम नङामोन नाथाय आथिखालनि समाव नाफामा खोब बेसेन गोसा बा आरो माने दाम बारा जाबाय बा माने नाफोरनि दामफोराबो बारा जाबाय बिनि थाखायनो बा नाफामा आथिखालाव दाम गोसा जाबाय जों नाफामखौ ओ बिदिनो मालाबा समाव जानो थाखाय बा जानो लुुबैयोबा जोङो एवनानै जानाय जायो बा जोंङो बिदिनो माखासे समाव आलासि फैयोब्लाबो जों नाफामखौ एवनानै होनाय जायो बिदिनो जों नाफामखौ दा आथिखालाव मोमफ्रोमबो हटेल बा मोमफ्रबो बरनि हटेलाव जों नाफामखौ मोननाय थाङो बा मोनो जोङो बा जोङो बरनि नाफाम होनोब्ला जों नाफामखौ बयबो मि थियो बा नाफामखौबो सोर बांसिन जायो बा सोरनि सोरबायदिया बांसिन खालामो बा आथिखालाव जोङो बांसिनै बा जोङो गोथौ एरियायाव जोङो बांसिन नाफामखौ जोङो साफ्रोमबोनि न'खराव बा साफ्रोमबो न'खरा माने बनायनानै बा जानायखौ जों नुयो बा गोथौ जायगायाव माने नाफोरखौ मा होनो हमनानै मोननो बा नाखौ सानानै मोनोबा जोङो नाखौ माने नागिरबाबोनानै मोनोनै नाखौ नागिरनानै मोनखांनायनि उनाव नआव बा जोङो सिलायाव बा जोङो सान्द्रिफोराव फोरानखांनायनि उनाव नाफाम देनो बा नाफाम जानो थाखाय जोङो नाफामनि थाखाय जोङो फोराननानै दोनो बा जोङो नाया रानखांनायनि उनाव जोङो आरामसे जोङो ओ सोरबा सासे सानै साथाम बा लोगो नांनानै बिदिबो माने नाफामखौ जोङो बनायनाय नुबोदों बा नुबोगासिनो बा आथिखालावबो सोलिगासिनो बेफोरबायदि ओ बिदिनो जों जुदि जोङो ओ नाखौ जों जुदि बिगुर बिगुर गारनानै मोजाङै साफा खालामनानै जों नाफामखौ देया अब्लाना जोङो जानायाव मोजां जानाय नङा बिदिनो आथिखालाव माने जोङो नुबोदों माने ओ बिगुर गारालासिनो नाफामखौबो देनाय बा फाननायनि बेलायाव जों बेफोर खौ नुबोदों माने बिगुर गारालासिनो जों जुदि नाफामखौ देनानै जुदि जों जायोब्ला खोब गोखा जायो बा जानायाव मोजां जानाय नङा जुदि जोङो नाखौ बा बिगुर गारनानै बा खि गारनानै जुदि जों नाफामखौ देयो बा नाफामखौ जोङो मोजाङै खालामनानै लायो अब्लाना जोङो जानायावबो मोजां जा जागोन बा जानायावबो गोखा जानाय नङा बा जानायावबो जोंना प्रब्लेम जानाय नङा बा जेंना सोमजिनाय नङा आङो माने बांसिनै मा नाफामखौ बिदि खालामजानो लुबैयो बा देजानो लुबैयो बिदि ना ओ बिगुरखौ गारनानै बा खि गारनानै जों नाफामखौ देनांगौ देनानै लायोब्लाथाय एबार जोङो दे जानो थाखाय जों खालामनानै दोनोब्ला दाराय बिदि खामना दोननांगौ बा मोजाङै देनानै जानांगौ आरो आङो बेखिनिखौनो नुबोदों नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां जोंहा नाफाम होननानै बुङोब्ला गोदोनिखौनो जोंहा बर'फ्रा बानायखायो आरोना खोनादों ना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों।
औ ओ जोंहा नाफामनानै बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा बानायखायो ओ जोंहा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो नाहा मैया थांग्राखा बेनिफ्राय माने गिदिर-गिदिर जे बायदि-बायदि लानानै जोंहा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो नाहा मैहा थांखायोमोन आरोना बेनि उनावहाय जोङो नाहा मैहा थांखांनायनि उनाव हाय नाहा-मैहा थांनानै लाबोनाय नाफोरखौ जोंहा माखासेखौ जानानै माखासेखौ ओ फानो आरो माखासेखौ जोङो आग्लायनायखौ जोङो नाफाम बानायनो दोनोमोन आरो ना ओम बेनि उनावहाय जोङो माने नाफाम बानायनो थाखाय माने फिथिख्रि नाफ्रा माने जोबोद मोजां जायो आरोना। नाफाम बानायनो थाखाय जों माने फिथिख्रि नाखौ बानायनाय जायो आरोना। बेनिफ्राय जोंहा माने ओ नाफामखौ जोङो बानायनो थाखाय माने नाखौ मोजाङै साफा खालामगोरनांगोन जोङो जेरै खि गारनांगोन ना बिगुर गारनांगोन सायनांगोन। साफा सुनानै माने ओ जोङो खेबनै बा खेबथामसो मोजां सुनानै जोङो सानद्रियाव जोङो एबा सानदांगायाव जोङो फोराननानै दोननो हायो आरोना। फोरानखांनायनि उनाव जोङो सानब्रै बा सानबासोनि उनावहाय जोङो मोजांनो बेखौहाय जोङो थेवसि ओ थौसि एबा ओ उवालाव जोङो ओ जोङो उवालाव जोङो बांसिन देनायखौ नुनो मोनो उवालाव जोङो देनानै बेखौहाय ओ दोखो दोखो देनानै जोङो ओ मोजाङै दोननो हायो आरो ना नाफामाव होनो थाखाय माने जोंहा थास' थास'निबो गोनांथि जायो। थास'आबो जोङो ओ मोनथाम मोनब्रैसो ओ दङ बेफोरखौ जोङो ओ जेरै नोङो थास' गुफुर थास' गोसोम थास' दुदालिफोरखौ होआलासिनो माने जोंना ओ थास' गोसोमखौ होयोब्ला जोंहा साबसिन जायो आरोना। खोनादों ना नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां खोनादो।
अ थास' गोसोम होयोब्ला जोंना माने गोथावसिन जायो आरो नाफामा। बिनि थाखाय माने ओ थास' गोसोमखौ जोङो ओ मोजाङै ओ बिनि उम बिलाइखौ गारनानै एबा गुदियावनो हास'नानै जोङो मोजाङै बिनि ओ प्लास्टिक बायदि थानाय ओ जिखुनु ओ सानि बिगुर बेखौ जोङो ओ सैनांगोन आरो ना जिरनांगोन बेनि उनावहाय जोङो आराम सुनानै जोङो बेखौ फोराननानै दसे उवालाव जोङो देग्लिनांगौ जायो आरोना बेनिफ्राय जोङो देग्लिखांनायनि उनावहाय जोङो मोननैखौबो ओ ज' खालामनानै खनसे आरोबाव गोब्बावनो ओ एक घन्टासो जोङो मोदजाङै मिक्स जानायनि मोदजाङै दोखो नानै जोङो औवा हासुङाव सोनांगौ जायो आरोना। औवा हासुङाव जोङो ओ सोनांगौ जायो जेरै होनोब्ला नोङो फारसेखि गानथि गोनां फारसे खै गानथि गैयि लानानै जोङो औवा हासुङाव जोङो सोनांगौ जायो आरोना ओ बिदिनो नांगौ जखानि जोङो सोजोबनानै दोननानै जोङो बेखौ मोदजाङै ओ प्लास्टिकजों खाथेनानै दोननांगौ जायो आरोना खाथेनानै दोनाब्ला माने जोंनिया आ बार हाबनो चान्स थायो आरो। बार हाबोब्ला माने बेफोरो ओ मोजां जाया एबा आ नाफाम जाया आरोना मोजां नाफाम जाहैया जाफुंसारहैया बानायनाया बार हाबोब्ला जोंनिया आ बैनिफ्राय जोङो नुनो मोनदोंदि आजिखालिनि मुगायाव माने ओ औवा हासुं बायदि फोराव दोननायखौनो जोङो नुनो मोनला जेरै जोङो दा ग्लासनि बयाम बायदि बायदिफ्राव जोङो दोननायखौ नुनो मोनसै आरो ग्लासनि बयामावबो जोंहा मोदजाङै ओ प्लास्टिकजों होथेनानै आरो दाखिनिखौ जोङो मारिनानै जोङो दोननो हायो आर रोना ओ जोङो ग्लासनि बयामावल' दोननो हायो ओ प्लास्टिकफोरनियाव दोनोब्ला जोंहा मोजां जाया एबा जाजाथाय ओ जाजानाय जानो नागिरा ओ बेनि उनावहाय नाफामा ओ जोंनिया मास मोनथामबा मास मोनब्रै बेफोरसिमहालागै दोनोब्ला जोंहा मोजांसिन जाहैयो गोथावसिन जाहैयो आरोना गोथावसिन जाहैयो माने मोदोमनायाबो मोजांसिन जाहैयो बेनि उनावहाय जोंहा नाफामफोरखौ जोङो ओ मोदोमनायखौ मोदोमनायनि बेलायावनो जोङो मिथिनो मोनो आरोना मोदोमनायनि बेलायावनो मिथिनो मोनो ओ जे लामा सेरफोरावहाय न'खरफोर दङब्ला जे बिसोरा नाफाम सङोब्ला ओ जोङो ओ लामाफोरजों थाबायलाङोब्ला माने बिसोरनाव नाफाम संदों मोदोमनाय मो-नि गेजेरनो मिथिनो मोनो आरोना। ओ बेबायदि मोदोमबा माने मोजां गोथाव मोदोमो। आरो ओ लोगोसे नाफामनि ओ गेजेरजोंहाय जोंङो गोबां ओ जौगानायबो मोनदों ओ जेरै होनोब्ला जोङो नाफामनि ओ नाफामा दायो जोंनिया माने ओ गोदो माने ओ दाख्लै बावैसो ओ जालांनाय ओ-ओ बायदि बायदि ओंख्रि फोरनि बेलायावहाय जोंनि नाफामाबो माने ओ जि आइ टेक मोनहैबाय आरो ना जि आइ थेक मोनहैनाय माने जोंना गोबां ओ बिदिनो गुबुन गुबुन हादर गुबुन गुबुन हारि बायदि बायदिफोरनि गेजेराव जोङो ओ सिनायजानाय जाबाय आरो ना जोंनि बेयो नाफाम नाफामा ना बाथोन नाफामा जोंना सिनायजानाय जाबाय बिदि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ दा-दानि बेलायाव नुनो मोनदों ओ जिबायदि गिदिर गिदिर हटेल रेस्टुरेन्ट बायदिफोरावहाय जोङो नाफामखौ जोङो ओ गोरलैयैनो मोननो हासै आरो आरो बयबो सिनायसै नाफाम नाफाम होननानै बुङोब्ला बर'नि ओ ओंख्रि एबा बाथोन बेखौ जोङो बयबो सिनायसै आरो लोगोसे ओ बर'फोरनियावल' नङा गुबुन गुबुन जा थि हारसा बांगाल बायदि बायदिफोरनि हटेलफ्रावबो जोङो हटेल रेस्टुरेन्ट बायदिफोरावबो जोङो ओंखाम जानाय बायदिफोराव जोङो ओ बेफोर नाफामफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हासै आरोना। लोगोसेयैनो ओ जोंनि बेबायदि दानि ओ दानिफ्राय आरो गोदोनिफ्राय जोङो नाफामनि ओ बानायनायखौ जोङो एसे खमै नुनो मोनबाय आरो ना। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दा आ दानि बेलायावहाय जोङो ना नाखौ जोङो गोबाङै जोङो मोननो हालिया एबा नानि बिबाङा खम जालांबाय बेनि थाखायनो माने नाफाम बानायनायखौ जोङो खम नुनो मोनदों आरोना गोदोनि दिनाव नाफामखौ जोङो ओ बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनदोंमोन ओ होमबा ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांजों नाफामनि सोमोन्दै रायलायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
दे गोजोन्थों नोंथां गोजोनथों। औ खोनादों नोंथां। दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।